हेल' नोंथां।
हेल' नोंथां।
औ नोंथां ओ मोजाङै खोनादों ना नोंथां?
आं खोनादों थारैनो नोंथां।
औ नोंथां। औ नोंथां, आं नोंथांनो कल हरनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे से आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो कलखौ खालामनाय जादोंमोन। नोंथां आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां थारैनो आङो दायो फ्रियावनो दङ' नोंथाङा सावरायनो हागोन। मा आयदानि सायाव सावरायो नोंथाङा बुंनो हागोन दे।
औ नोंथां बिब्दिब्ला जों औवानि बाहायथि बर' समाजाव औवानि बाहायथि बि बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
जागोन नोंथां सावरायनो हागोन नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होग्रोदो औवाखौ मा मा आयदायाव बाहायनाय जायो।
औ नोंथां औ थारैनो आं एसे फोरमायनोसै नोंथां जों बयबो मिथिखायो जोंनि बर' सुबुंफ्रा माने बर' सुबुंफोरनि जिउआवहाय औवानि गोनांथिया एसेल' नंथारा जों बर' सुबुंफ्रा गथ' जोनोम जानायनिफ्राय जुरिजेननानै गोथैखौ बोगारनायनिसिम जोंनि गासैबो खामानिफ्राव औवानि गोनांथिया गोबांथार। बेबायदिनो जोंनि जिउ खुंनायनि बेलायावबो औवानि बाहायथिया गोबां बेफोर औवाफोरखौ बाहायनानै जों जोंनि संसार जानायाव गोनांथि जानाय बायदिसिना मुवा बेसाद आइजें आयलाफोरखौ जों बर'फ्रा गावसोरनो दिहुननानै गोदो गोदायनिफ्राय बाहायबोदों बेखौ जों आथिखालावबो नुनो मोनबोबाय दङ। बेबायदिनो जोंनि बे जि बर'नि सुबुं दोहोरोम बाथौ दोहोरोम बे बाथौ दोहोरोम सिबिनायावबो जों औवानि गोनांथिया गोबांथार औवा नङाब्लानो जोंनि बे सुबुं दोहोरोम बा बाथौ दोहोरोम फुजिनाया जाफुङा होननानै जों सानो। मानो होनब्ला जों बे औवानिफ्रायनो बेरा खाथि जिरनानै ओ जों बाथौखौ दुमनाय जायो जेरैहाय बाथौसालि दुमनाय फेरेंगा लानजाय दाननाय बे बेफोराव औवा नङाब्लानो जाथारा औवाखौ खाथि जिरनानैसो जों औ नोंथां
नंगौ नोंथां सैथो
औ औवाखौ खाथि जिरनानैनो जों जेरै, दाउथु बिख हेबो, फेरेंगा लानजायो दानो नङा होमबाथ नोंथांओ थिग बायदिनो औ नोंथाङा मायबा सोंनो नागिरदोंमोन नामा नोंथां?
दाावथु बिखा हेबनाय बेफोरबायदि होननाय जोङो खोनायोमोना
औ नोंथां औ नोंथां। औओ बेबायदिनो ओ जों औवानि बाहायथिखौ बर'फोरनि सानफ्रोमबो जि न'खरनि खामानि बेवहाय जों औवानि बाहायथिखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसे आबाद मावनायाव जों औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनो। लोगोसेनो दानाय -लुनायाव जों औवानि बाहायनायखौ नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो ना हमनायावबो जों गोबां औवानि बेसादफोरखौ बानायनानै बाहायबोदों लोगोसेनो मैहुर खालामनायावबो जों औवानि बेबायदि बाहायथिखौ नुनो मोनबोदों। बेनि अनगायैबो जों जि बर'नि दामग्रा -देग्रा आइजें बेयावबो जों औवा बाहायनानै बानायनायखौ नुबोदों। बेबायदिनो जोङो न'खरनि सानफ्रोमबोनि खामानियाव औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला गुबैयै मैगं खादा, सागं खादौ, सानद्रि -संग्राय, गिसिब, दारहा औ बेफोरखौ मोननो हायो। बेजों लोगोसेनो जि आबाद मावनायाव बाहायनाय औवानि बेसादफोर जेरै, मै, हुखेन, सानदांगा, दुलि दुख्लि, मैनि दांगुर, लावथि, बावखा बेफोरखौ जों मोननो हायो। ओ बेजों लोगोसेनो जोंनि जि दानाय लुनायाव औवानि बाहायनाय ओ बेफोर जाहैबाय सोरखि ओ दाङा नाथा गनसा बालेक ओ गरखा सेवारि ओ साल खुन्था बेखौबो जों औवानिफ्राय बानायनायखौ नुनो मोनबोदों ओ बेजों लोगोसेनो नों फुथल ओ गराइ नो गनसा बेफोरखौबो जों औवानिफ्राय बानायनानैनो आथिखालावबो आथिखालसिम माने बाहायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बर' आइजोफोरखौहाय। ओ बेजों लोगोसेनो औ नोंथां ओ बेजों लोगोसेनो ना हमनायाव जों बाहायनाय नुनो मोनो ओ जेरै जेखाइ खबायाइ फल' खखा सेन आरो खाखि ओ बेबायदिनो मैहुर खालामनायावबो जों आथि आथिखालावहाय ओ बेबायदिनो फिसा फिसा एन्जरफोर बा बेफोरखौ हमनो थाखाय जेरै ओ गरखा फानफोर ओ बेफोरखौ बाहायबोदों बेखौ जों गुबै औवानिफ्रायनो बानायो नामा नोंथां?
नंगौ ओ गुबैयै वाल ओमफ्राय बानायनाय जायो आरो माखासे दिरुंफोरनि हेफाजाबै बेफोरखौ फानखौ बानायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव बेखौ कल फान होननानै बुंनाय जायो आरो
अ।
जे मैहुरावहाय बाहायनाय माखासे बोरलाफोर बोरला थिरफोर बेफोरखौबो औवाजोंनो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नोंथां। बेबायदिनो दामग्रा देंग्रायाव बाहायनाय होननानै बुङोब्ला ओ थरखा जायखौ गरखा होननानैबो बुङो ओनसोल लायै ओनसोल ओ बेजों लोगोसेनो सिफुं आरो गंगोना ओ बेफोरखौ जों ओ बाहायनाय नुनो मोनबोयो। ओ अब्लाबो ओ ओ गोदोनि जि जोंनि दोरोङारि औवानि बाहायथिफोर ओ बेखौ आथिखालाव जों रुजुनानै नायोब्ला ओ गोबां बिबाङाव जों सोलायबोनायखौ नुनो मोनदोंसै नङा होमब्ला नोंथां ओ
औ' नोंथां सैथो।
औ जेरै जोंनि ओ आथिखालाव जे बर'फोरनि सानफ्रोमबोनि न'खरनि खामानियाव जि औवानि बाहायनाय ओ बेखौबो जों आथिखालाव ओ गोबां खम जाबोदों होननानै बुंनो हायो। ओ जेरै जों आथिखालावहाय ओ बिगियाननि मुगायाव दिहुनजानाय ओ जेरै जेंगायखौबो बा मैगं खादाखौबो जों आथिखालाव प्लास्टिकनिसो बांसिन बाहायनाय नुयो जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनि न'खराव ओ हे बेस जों लोगोसेनो ओ औ ओ गोदोनि समावहाय जों दारहााखौहाय ओ माइ लो-माइ लामनो थाखाय गुबैयै माइफोरखौ फोराननो थाखाय बाहायनाय नुनो मोनोमोन। ओ नाथाय आथिखालाव जों ओ-ओ जोंनि जि दारहानि बाहायथि बेखौ ओ गोबां खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों। ओ बेनि सोलायै जोङो ओ आथिखालावहाय जि ओ बेबो बिगियाननि गोहोमावनो दिहुनजानाय जेरै प्लास्टिक तरिपाल बुङो जोंनि ओनसो ओनोलावहाय बेखौ बायांनो थाखाय औ बेखौसो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै। ओ बेबायदिनो जुमाय दालानि जायगायावबो जों आथिखालावहाय जि प्लास्टिक बे प्लास्टिकखौसो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनसै। ओ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ जे औवानि बाहायथिफ्रा ओ दोरोङारि फाबैनो बाहायजाबोगासिनो दं। ना आथिखालावहाय मायबाफोर गोहोम गोलैनाय नोंथांनि नोजोराव गोग्लैदों बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन।
नोंगौ नोंथां गो थारैनो। ओ जोंनि ओनसोलावबो गोदोनि फ्राय लानानै दासिमहालागै माखासे जोङो बाहायनाय एबा बाहायथिफोरखौ जों सोलायनाय नुदों। जेरैहाय नोंथाङा नोंथां बुंदों। बे दहाय जि दानायावहाय गनसा‌। बेफोरबायदि फुथुल बानायनाय। आरो जे सेवारिफोर बेफोरबो जोङो माखासे ओ माखासेखौ जोङो औवाखौनो जोङो बाहायनाय नुयो आरो जे नोोनि हासुं जोङो बेनो नोनि हासुंखौ जोङो बाहायथिखौ जोङो औवाखौ जोङो नुनो मोनला आथिखालावहाय मा खालामो प्लास्टिक लबारफोरजों बाहायजानाय हासुं बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो गोदोनि समावहाय जेनाखि जोङो माइफोरखौ जोङो दोननो थाखाय जोङो दाह्रानि जे दुलि बानायोमोन।
औ नोंथां।
ओ बे दुलिनि सोलाय जोङो दा मा खालामो जोङो बाजार गलाफ्राव मोननाय जे प्लासटि जेकनि बस्था।
औ नोंथां
बेफोरबायदि बस्थायावसो सोनानै दोननाय जोङो बेफोरबायदि जोङो नुनो मोननाय जायो जेरैहाय जोङो बुंनो हायो न' लुनायफोर जोङो गोदोहाय ओ न'नि खुन्थिया लुनाय बा माबा मोनसे मान्दालि रुवानिफोर खालामनाय बे खौ जोङो बांसिनै औवाखौनो बाहायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा खालामो। गासिबो न'फोरखौ फखाजों लुनानै बिथांमोनहा सोरबाबा लहा आरो सोरबाबा दंफां बेफोरबायदिखौ जोङो बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो खायसे खायसे जोङो मा नुनो मोनो। जोङो औवाखौहाय खम बाहायनाय जोङो नुनो मोनसै जेरैहाय जोङो ना हमनाय ना हमनायाव बाहायनाय जे ओ सि सेन ख'खा खाखि बेफोरबायदिखौल' जोङो बांसिनै औवायाव। एबा औवानि बाहायथिखौ जोङो नुनो मोननाय जायो जेरै जोङो बुंनो हायो गोदान मुगायावहाय जोङो औवाखौहाय बांसिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रा बाहायदोंब्लाबो माखासे बिथिङावहाय जोङो औवाखौहाय खम बिबां बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो जेरै जोङो बुंनो हायो जेरै बारि दुमनाय। बारि दुमनायखौ जोङो गो-गो-गोदोनि दिनावहाय जोङो बारिफोरखौ जोङो औवाजोंनो मोजाङै दुमनानै लायोमोन नाथाय आथिखाल मुगायाव मा खालाम खो बाजाराव मोननाय जे थिं। थिं लहा बेफोरखौ बेफोरखौ लाबोनानै ओ न'फोरखौ सोरगिदिं दुमना लानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खायसे खायसे न'खरफोरावहाय गोनां सुबुंफ्रा मा खालामो इथानि इद गाथिनानै बिथांमोनहा अवाल खालामनानै लानायखौ जोंङो नुनो मोननाय जायो नाथाय गोदोनि समावहाय न'नि बेरा होनाय आरो न'नि केेट खालामनाय बेफोराव गासैयावबो जोंङो औवाखौनो जोंङो बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोंङो। बुंबावनो हायोदि जोंङो गोदोनि दिनावहाय जोंङो औवाजोंनो अर जरायनानै ओ ओंखाम संना जाबोनाय बेफोरबायदिखौ जोंङो नुनो मोनोमोन नाथाय मुगायाव मा खालामखो बिनि सोलाय जोंङो। गेसफोर बाहायनाय बेफोरबायदिखौहाय जोंङो नुनो मोनदों बेखौनो जोंनो बुंनो हायो नोंथां गोदोनि आरो दानि एसेब्लाबो सोलायनाया गोहोम गोग्लैबाय बेनिखायनो बुंनो हायो आरो नोंथां अब्ला नोंथां जोंना समा जानानै फैबाय जोंङो उननि समफ्रावहाय लोगो मोनलायफिनसिगोन। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम मोजां बेबायदि आं मिथियै खोथाफोरखौ नोंथाङा खोन्थाबाय बिनि थाखाय बहुद गोजोननाय थाबाय दे गोजोनथोंसै
गोजोनथोंसै